अ नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादोंना
औ नोंथां माने नोंना माथोआ बारा एसां स्र' जायाखै
ओ दा जाबाय
हेलौ नोंथां आंनि माथोखो खोनादों
औ नोंनि माथोखौ मोजाङै खोनादों आं ओमफ्राय आंना क्लियार जायाखै नामा?
औ जाबाय दे नोंथां दा जाबाय
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
आं दाहाय नेट मोना नालाय न' सिङाव औ औ नोंथां खोनादों आङो दाहाय गोजौआव जिरायफैदों आरोना टेरेस सायाव माने न' सिङाव नेटवर्क मोना नालाय बिनिखायनो
अ ओमफ्राय बोथोरा बोरै ओजों नोंथांमोननिथिं?
बोथोराथ' दिनै मोजाङानो बारा गरम नङा नोंथांमोनथिलाय माबायदि?
औ माने जोंना फुङाव ओ माबामोन आरोना सान्दुं गोसा दुंदोंमोन ओमफ्राय इभिनिं टाइमाव माने जेब्ला इभिनिं टाइम जायो बे टाइमाव माने सान्दुंङा माबानायखाय एसे थान्दा मोनदों आरोना दा खिन्थु बांद्राय थान्दाबो नङा एसे फुंनिस्राय माबा जादों आरोना थान्दा ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा ओंखाम जाबाय नामा?
जोंहा ओंखामखोनो जाथ'वाखै र' संनायानो जाथ'वाखै एसे हर जानानै जानाय जायो।
औ औ
अ नोंथाङा जाखांबाय ओमबा
ओ जोंनाबो जाथ'वाखै माने ओंख्रिया मोनाखैदां जानाय टाइम जाबायमोन खिन्थु माने होफैथ'वाखै आरोना आङो आं फिजियावस थायो नालाय ओमफ्राय आङो मोनसे आयदा लानानै फन हरनाय जादोंमोन आरो ना। ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङा दा बिजि नामा।
दाहाय आङो बिजि नंथ'वादेलाय रायलायनो हागोन।
औ ओमबाय आयदानि मुङानो जाबाय दावबायनायनि बागै जेब फंनैसो सावरायनाय आरोना ओमफ्राय नोंथाङा ओ एसे अबावबा थांदों नामा? आसामनि बाहेराव नोङाबा आस आसामावनो अबावबा। दावब-दावबायनायफोर बेफोरनि बागै फंनैसो खोन्थानो हागोन नामा नोंथ
औ नोंथां आङो रिसेन्ट लि माने औ रिसेन्टलियानो आङो भुटानाव थांदोंमोन आरो ना। भुटानाव आरो मेघालियाआव थांदोंमोन ओमफ्राय भुटानलाय जोंनि खाथियानो। जायो जोंनि बरडार जाहैयो आरोना जास्ट जोंनि जोंनि एरियानिफ्राय थार्टि किल'मिटार बेदि जाहैयो आरो ना।
औ
माने ओ बेवहाय जोंना हाबनो थाखाय जेबो बिदि भिजाफोर नाङा नालाय ओंखायनो जास्ट। बे मोनसे पास बानायबानो ज जोङो हाबनो हायो जोंनि गावनि‌ आइडेन्ट-आइडेन्टि कार्ड देखायबानो जोङो हाब नाहैयो आरो ना, बे भुटान गेट मोखांनि मोनसे मार्केट दङ बेहाय। ओमफ्राय औ ओमफ्राय रिसेन्टलि बिसोरहा भुटानाव मोनसे सोमार फेस्टिभेल जादोंमोन आरो ना एबारसो फार्स्ट जादों बे फेस्टिभोला। माने बिसोरना एभ्रि एभ्रियार बिसोरना माने बोसोरै गोजां बोथोर समाव इसोरना विनटार फेस्ट फेस्टिभेल जायो ओमफ्राय इसोरो एबारसो फार्स्ट माने सामार फेस्टिभेलखौ लाबोबाय आरो ना। गावसोरनि जायगायाव ओमफ्राय बे बिदिनो बयबो इनभाइटेद नालाय इन्दिपेन्डेन्टखायनो जोंहाबो ओ बरडारावनो थानाय हिसाबै जोंहाबो थांनो लुबैनाय ओंखाय जों फेमिलि थांनोसै जोंहा आइ आं ओमफ्राय न' खाथिनि मादैमोन ओमफ्राय बिदिनो काजिनमोन थांनायसै आरो ना ज'नो।
औ
ओम बियो मोनसे माने बिराद। समायना इभेन्ट खालामदों आरोना बिसोरो गावसोरनि। जानाय लोंनाय कालचार। बिदिनो देहायदों ओमफ्राय आरो प्रग्रामबो जादों। आरो बे फग्रामा माने दे टाइमाव बांसिन समायना जादों आरो ना।
औ औ
गावसोरनि मोसानाय बा कालचा ल हेरिटेजफोरखौ देखायदों आरो बिसोरो ओमफाय बिसो--बिदिनो जेरै जोंना जोमाय दङ।
औ
ओ जुमाय बा माइब्रा बिदै बिदि थायो नालाय बिसोराबो गावसोरनि अन मोनसे बिदिनो
राइस बियार दङ आरोना बेफोरखौ देखायदों माबायदि बानायो ओमफ्राय आरो गावसोरनि अन डामप्लिंस ओमफाय आरो बिसोरना मेइन जाग्राया जेखौ जोंबो मिथिगो आरो ना बिराद लकेल आरो बियो माने कमन थुबपा होनाय
अ औ औ
बेफोरखौबो देखायदों आरो नालाय गासैखौबो देखायजोबदों ओमफ्राय बिदिनो बयबो बिराद थांदों थांनानै नायदों ओमफ्राय जोंबो थांनानै नायहैबाय आरो ना माबायदि जायो फार्स्ट टाइम होननानै
औ औ।
मोजांखौनो नांदो खिन्थु जोङो थांनायाव एसे लेट जाना थांबाय नालाय माने बिराद भिर मोनहैदो जोङो पास लानांगौ टाइमाव अयथासार भिरद्रायमोन आरो ना माने इण्डियानि मानसिफोरानो बिराद थांदों बरदारनि मानसिफोरा
औ
पास लानांगौ जोंनियावाबो दाना इण्डिया ओ इण्डिया बरदारावबो सि आर पि एफ फोरा नायो नालाय बेहायबो नायनायाव आरो भुटानफोरनिबो पास नायनायाव बेहायनो गोबाव जानायसै ओमफ्राय जों हाबनायानो लाइक जोंनो अलमस्ट टु आवार्स नांदो जोंनो
अ औ
ओमफाय बिदिनो हेलौ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांनि माथोआ माने स्र' जायाखै
अ आं नोंनिखौ खोनादों नोंथांनिखौ।
बिदिनोैसै
अ नोंथाङा बुंलां-बुंलांबाय थाबानो जाबाय नोंथाङा।
दङ
औ।
मनेस्लियावहायबो थांनाय जादों ओमफ्राय आरो बिसोरनि गावसोरनि लकेल बाजार दङ आरो ना
औ।
बिसोरनि लकेल बाजाराव ओमफ्राय जोङो बिराद माने नुफेरि भेजिटेबोल्स नुनो मोनो जेरै जोंनि बे
जि बे कमन गारलिक दङ सामब्रामा
औ।
बेथ' बेथ' बिराद फिसा फिसा आरो ना खिन्थु बिसोरनाव जोङो मोनसे सामब्राम नुनो मोन्दो बियो बिराद गिदिर गिदिर माने दरसेयानो पियासफोर बायदि गोदोरखा आरो ना बिराद गोदोरखा माने आखायाव लाबानो आखाइसे जाखागोन बिदि आरोना
अ औ।
अ ओमफ्राय आरो मैगंफोराबो बिराद बेलेग बेलेग जादनि दङ
औ।
आलदा आलदा दङमोन आरो ना बेफोरखौनो नायनानै जोंबो बेफोरखौनो बायनानै लाना फैनोसै ओमफ्राय ओमफ्राय आरो औ औ लास्ट मान्टमोन खोमा बेहाय मेघालया थांदोंमोन। मेघालयावबो जोङो बाय रडानो थांनाय जादों आरोना माने गुहाटियावनो थायो नालाय जोङो। ओंखायनो गुहाटिनिफ्राय कार बुक खालायनानै बिदिनो जोङो फ्रेन्डसफोर लोगो फोर जमा थांनोसै बाय रड ओमफ्राय ओ जोङो कार कार बुकिं खालामनायसै बे माबायाव गुवाहाटिनिफ्रायनो ओमफ्राय बेनिफ्राय थांनायाव जोंखो लाइक गारिया फाइभ थावजेन लादों आरोना साननैनि
अ औ
साननैनि भारा बिथि फाइभ थावजेन लानोसै ओमफ्राय ओ खानापारा साइदथिं जानानै बे जराबाद क्रस खालायनानै थांनायसै आरोना जोंङो जराबाद जाना
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो थांनानै फार्स्ट जोङो शिलं मोनहैबाय ओमफ्राय शिलङाव मोनहैनानै उनावहाय पुलिस बाजाराव एसे दसे बेरायबाय ओमफ्राय पुलिस बाजारनिफ्राय जोंङो शपिंफोर खामनो गोनां दंमोन। बुकबो खालामनाय सेम हटेल मोनसे बुक खालायनानै उनावहाय बेनिफ्राय बेयाव स्टे खालामबाय आरोना जोंङो हरसे ओमफ्राय नेक्स्ट देहाय जोङो ओ फुङावनो दावखिनि थाखाय ओंखारलांदों आरोना।
औ।
दावकियाव थांनोबो अलमस्ट लाइक सानसे बुंद्राया देलाय थेलाबो
हाफ दे बिदि लाफ्रामदो आरोना माने बिराद गोजान जायो आरोना मेइन बे बिसोरनि शिलं टाउननिफ्रायबो
औ
ओमफ्राय बिदिनो मेघालयाव जोङो फार्स्टआवनो सहरायाव थांनायसै ओमफ्राय सहरानिफ्राय दावकियाव थांनायसै सहरायाव माने बिराद वाटारफल दङ। जिबो बिराद समायना आरोना एरैनो फिसा फिसा वाटारफल दोङो लामाफोरावनो ओमफ्राय माने जायगायानो बिराद नायथावना समायना फुल ग्रिनेरि बिदि गोजा आरोना
औ औ
थांबानो माबा मोनसे पिस बिदि मोनो ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय जोङो दावकिनि थाखाय थांनायसै ओमफ्राय दावकियाव जोङो बे हेंगिं ब्रिजखौ नायहैदो ओमफ्राय आरो उम उम मायबा लेग लेग मोनसे दङोमोन बेनि नामखौ बावबाय आङो बेखौबो नायहैनायसै आरोना जोङो ओमफ्राय बि थिं बांलादेश बरडारखौबो नायना फैनाय जानायसै।
औ औ
बेखिनिखौ जोङो सानथामाव बेरायना फायनायसै आरोना बेखिनिखौनो
औ औ
उम बेखिनिमोननो दे नोंथां नोंथांहा अबावबा थांदोंमोन नामा बिदिनो दावबायनो
औ औ थांदोंमोन नोंथां आंबो मेघालयाव थांखांबाय ओमफ्राय नोंथांङाथ' मेघालयनिखौ बुंजोबखाबाय ओमफ्राय आं सिक्किमावबो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं बेखौ एसे बुंना होनसै माने जोंङो रोङिया स्टेसननिफ्राय नोंथांङाथ' रोङिया स्टेसन मिथिगौ जानो हागौ
औ सिनायोमोन
ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो ट्रेन जो माबानि स्टेसननिफ्राय रङिया स्टेसननिफ्राय ट्रेन लानानै जोंङो निउ जलफायगुरि सेसनाव ओंखारहैदों आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंङो मोनसे केम्पाव थानाय जादों जोंहा बाबामनि बाबामोन थानाय केम्पमोन माने जोंहा बाबाया बेयाव मावोमोन आरोना ओमफ्राय जों बेनिफ्राय गारिखौ रिजार्भ खालामनानै थांनाय जादों आरोना ओ लानानै रिजार्भ लानानै ओमफ्राय बिदिनो जों ओ थांनायाव माने फुंङावनो ओंखारलांदों ओमफ्राय सहैनायाव एसे मोना जाहैदों आरो ना गेंटकसिम सहैनायाव ओमफ्राय जों गेंटकआवनो मोनसे बर' हटेलाव थाहैनाय जाबाय ओमफ्राय बर' हटेलावनो बेयावनो ओंखामफोरखौ जाहैनानै नोंथांङाथ' मिथिनो हागौ बर'आवथ' बर' हटेलावथ' माने बर' ओंख्रिखौनो होखागोन ओमफ्राय जों जानानै जोबोद गोथाव मोनदोंमोन आरोना बेयाव ओमफ्राय ओंख्रि माने ओंखामफोरखौ जानानै जोंङो एमजि मार्क बेयाव एम जि मार्क होननाय मोनसे जायगा दं जेराव नोंङो शपिं खालामहैनो हायो ओमफ्राय बेयाव जोंङो शपिं खालामहैदोंमोन आरो ना
ओमफ्राय दामफोराथ' बिराद माने बुरजा बेयाव सिंनिफ्राय थाङो नालाय बुस्थुफोरा बेनिखायनो दामफोराबो एसे बुरजा बुरजायानो लानाय ओमफ्राय बिदिनो जोंङो नेक्स्ट दे जायगाफोर नायहैनायसै गोबां जायगा दं नायनो बेनि उनावहाय जोंङो बेयाव सिक्किमाव सानथामसो थानाय जादों आरोना
आतसा
ओमफ्राय बेनि उनाव लाइग फोर जों मोजांङै नायना लानानै आरो दार्जिलिंआव फैदों आरोना जोंङो ओमफ्राय दार्जिलिंवबो जों सानराइज नायनोसै ओमफ्राय बे ट्रेन दंना दार्जिलिंआव मोनसे बेफोरखौबो गिदिंना फैनायसै ना नोंथां ओ नोंथांङा जोंनाबा जोंना समाबो जाबाय ओंखायनो आं कलखौ दोनथ'नोसै गोजोन्थों औ